औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
ए नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ सम समाथ' दोङो रायलाय जागोन दे।
जागोन जागोन अब्ला जों जेरै ओ जोंनि औवानि गोनांथि ना जों सुबुं माहारिया औवाजों गोरोबनानै एबा औवानि आइजें आइला बाहायनानै माबोरै संसार जाब लाबोदों एबा माबोरै बाहायो जों बिनि सायाव सावरायनो नामा दसे नोंथां?
औ जागोन दे।
औ। अब्ला आं जागायनोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औवानि बाहायनाय होनोब्ला माने औवानि गोनांथि एबा औवानि बाहायथिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां। बुंनो थाङो सिख्ला माने सुबुं माहारिया ओ गुजि जौखोन्दोआनो माने औवानि बाहायथिखौ बाहायो आरो, जेरै जोनोम जाना जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम ओ बे औवानि गोनांथिया दंङ आरो जेरै जोनोम जानायखौनो बुंग्रोनोसै नोंथां जेरै जोनोम जानायाव सासे गथ'आ ओ सासे बिमानिफ्राय जोनोम जायोब्ला ओ गोदोनि समावथ' डाक्टर एबा नार्स हस्पिटालफोरा ओ एभेलेबोल गैयामोन नालाय नोंथां ए माने बैफोर ओ जोनोम होनो थाखाय जाय गथ'नि बै नारि होननानै बुंङोना नोंथां
औ औ
नारिफोरखौ हास'नो थाखाय बै औवाखौनो बाहायनायखौ खोनाबोद दों आरो नोंथां आरो औ जोनोम जानायजों लोगोसे थैनाय थैनायावबो जोंनि औवाया गोनांथि आरो नोंथां जेरै नों बबेबा नखराव ओ सोरबा सुंबुङा थैयोब्ला खौहाय गोथैसालिसिम लांनो एबा फबहैनो नंङाब्ला साव हैनो नंङाब्ला दैयाव फोजावहरनो थाखाय बेखौ बानलांनो थाखाय माने औवाखौ ओ ओ दाननानै औवाखौनो बाथि बायनायनानै बाननानै लांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जों औवा होननानै बुंङोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जेरै जों ओ थानो थाखाय न' गंसे लुनो थाखायबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो मानोना गोदोनि समाव दानि बायदि ओ सोरहाबा‌ ओ गोबां गिदिर गिदिर न' बिल्डं सिमेन्ट बाथाम बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय औवाफोरखौनो दूबलि बबेबा ओ ओ दैज्ला दैलां फोरावहाय थुरि एबा खासि हा हानानै लायनानै ओ औवाखौनो बाथा जिरनानै ओ बाथा खालामनानै माने ओ थुरिखौ न' लोबनानै माने न' बानायनानै थायोमोन आरो लोगोसे दिरुंखौबो जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने ओ टेवल बै औवा गोरलैखौ ना ओ थेवल जिरनाय होनोना नोंथां जायखौ टेबोल बेखौनो दिरुं महरै बाहायनानै खायोमोन आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो आरो जोंङो आइजें आयला होननानै बुंङोब्ला ओ जोंनि बर' हारिया ओ सिगांनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोदों जेरै ओ ना गुरनाय होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो फैयो औवाजों बानायनाय ओ खखा खबाय जे जेखाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे माइ गायनायफोराव जेरै ओ अखानिफ्राय बासिनो थाखाय जों खफ्रि बानायोना नोंथां
औ औ
माने बै समावथ' साथानो बायदिसिना गैयामोनना नोंथां बै समावहाय माने जोंनि बर' आबै आबौमोना गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय बै खफ्रिफोरखौ औवानि खाथि जिरनानै बानायनानै ओ माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो लोगोसे दाथ' नै दैज्लांनि सम दैज्लां बोथोरफ्राव ओरैबायदि ओ बेसेन गोसा जालांनो हमबाय जोंनि बे माखासे आइजें आइलाफोरा जायखौ जों ना हमग्रा सेन नोंथांङाबो मिथियोना बै सेनफोरखौ आजिखालि ओरैबायदि बेसेन गोसायाव बायनो गोनां जासै जेरै गंसे एबा मोनसेयावनो बाजौ एबा से रोजा राङैबो जों बायनो गोनां जासै आरो नोंथां।
औ बेबायदिनो नोंथाङा ओ नोंथांमोननिथिं बे ओ आइजें आयलाफोरखौ माबायदि बाहायो आजिखालि बाहायोना बाहायला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गोन नामा
नोंथां ओ जेरावहाय औवा होनबाथ'। जोंनि औवा गैयाबा जोंनि बायदिसिना बा बायदि माबाफोरावहाय ओ जायानो जेरावहाय औवा गैयाब्ला नाथाय जोंनि गोदो गोदायनो नोंथाङा होनलांनाय जेरावहाय ओ गोदोहाय पाकानि न' एबा बिलडिंफोर गैयामोन जेरावहाय औवा जोंनो औवानि न'खौनो बांसिन नुनो मोनोमोन ओ जेरावहाय जोङो औवा गैयाबा औवाखौ मानि मानि सायाव बाहायो होनबाथाय जोंनि लेखाफोरा जा जोङो लेखा फरायो बा लिरो बेफोरफोरखौ जोंनो ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरावहाय ओ बिजाब बा बायदिसिना ओ बहिफोराबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेराव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो।
नांगौ।
आरोहाय जेरावहाय बाथरि खागजफोर थायो। बेयावबो औवा बाहायनाय जायो माने ओ जोंनि इम्पर्ट सिनानो जाबाय औवा औवा नो औवा गोनांथि जाखायो आरोना जेरावबाबो जा मोनसे ओ खदाल थाबाय खदालावबो जोङो औवा थख जोङो खदालखौ बाहायनो हाया आरो जेरैहाय खदालनि अनगायैबो सिखा सिखा बारुवा बायदिसिनायाव जोङो औवाखौ होनाय जायो आरो ना। औवा औवाया जोंनि देरसिन बा नांगौथि होननानै सानो आङो। ओमफाय ओ जेरावहाय ओ जोंनि बर' आइजो फोराथ' आइजोआ जा आइजोआ जायखिजाया जोंनि बर' हारियावहाय बांसिनानो ना गुरनायाव ओ जेरावहाय औवाजों बानायनाय ओ जेखाइ जा बा ओ बायदिसिना मा होनो इखौ ओ मा होनोमोनलाय औ खकास। जेन ओमफाय नै मोनसे ओ जेंगाय जेंगायखौ नोंथाङा खोनादों ना।
औ औ खोनादों।
जेंगायजोंबो ओ बांसिनानो ना हमनायखौ नुनो मोनो ओमफाय जेरावहाय जोङो ओ बाजयावहायबो ओ जोंनियाथ' जा फैसानि आंखाल बेथ' पाकानि वाल एबा बेरा होनो होनानै लानो हाया जेरावहाय बारियावहाय जोङो दाबो माने जोंनि गामियाव हाय बा बांसिनानो बर' माहारिफोराहाय बांसिनानो औवाजोंनो बेरा माबा नाय नायखोनो नुनोमोनो जेरावहाय जोंनि बारियावहाय जेबो बोरमा बा मौसौ सौ हाबनानै खहा खालामनो हाया दंफां लाइफांफोर बिनि थाखायबो जोङो औवानि गोनांथि जायो आरोना ओमफाय ओ जेरावहाय ओ औवा औवाजोंनो थेवोल जा दा खोथिया फुनानै जोङो औवाजोंनो थें वोल जिरनानै खोथियाखौ मुथा मुथा खानाय जायोना जेरावहाय दुब्लियाव लां लांनानै बा सा माइ गायनो आइजो जेरावहाय हौवाफोराहाय राननानै होनाय जायो मुथा मुथि थानो जा औवानि थेगलजों खानानै बा मुथा मुथा राननानै होनाय जायो दुब्लिफोरावबो बेयावबो नांगौथे जायो आरो ना ओमफाय ओ औवाजोंनो जेरावहाय दा दाम दाम गोसा बा गोदोहाय गोदोहाय जेरै सोलिबोदों बिदि थाइसे थाइनैआव मोननाय नङा जेरावहाय जेंङा नोंथाङा होनबाय हाजारसे बा आठस' नयस' बिदि दाम ओ दानि जुगाव आरोना ओमफ्राय ओ
औवानि बेसेनाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जेरावहाय जोङो सोलोंथाइ लाना जायो औवानि थाखायनो औ औवायावनो जोङो सोलोंथाइ मोनोबा आरो बे बेसेन गोसासिन बे बेनि बेसे बेसेन गोसासिन जेबो गैया होननानै आं सानो आरोना औ
बेबायदिनो माने बुंनो थाङोब्ला ओ गंसे न'खराव सोलिनो थाखाय एबा गंसे न'खरा सोलिनो थाखाय जोंहा औवा गैयाब्लानो जेबो जाया होननाय बायदि आरो नोंथां जेरै जोंहा माइ माइ एबा माइरं जावनो थाखाय माइ फोसाबनो थाखाय जोंङो जोंनो नांगौ संग्राय सालिनो थाखाय सान्द्रै बि माखासे ओ बासिनो हानाय ना सान्द्रिया बेफोरखौहाय माने ओ जोबोद इम्परटेन्ट होननानै जों सा साननानै लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो जों औवानि गोनां औवाखौ ओरैबायदि मोनसे बुंनो हाबावो माने जोङो दाख्लैसो लुफुंजानाय जोंनि ओ जायखौ ओ गुवाहाटिनि गोदान एयारपर्ट ना नैबेफोराव जों नायोब्ला नुनो मोनो जे जों फ्राय गासै सारौ फालि नायोब्ला ओमफ्राय औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
माखासे ओइ गोमानो हमनाय माखासे आगजुफोरखौ बेयावहाय गोबां रोखोमै साजायनानै दोननाय नै बैफोरबायदिखौहाय जों ओ बैफोराव नायोब्ला गोदोनि समाव मामोन दा माबायदि जालांखो नैबै फोरखौहाय जों बैफोर जायगाफोरावसो नायनो गोनां जासै आरो नोंथां मानोना आथिखाल बिथिङाव माखासे बानायग्राफोर एबा गोदोनि बायदि बानायग्रा दा जों गोबां ओ खम बिबांनि नुनो मोनसै आरो माने बेनिखायनो बैफोरबायदि जायगायावसो जों ओ बे आइजें आयला गोदोनि फुराना जि जारिमिनारि आइजें आयला बेफोरखौ ओ माखासे बेबायदि जायगाफोरावसो नायनो गोनां जासै आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नामा नोंथां एह गोजोन्थों नोंथां